औ खुलुमबाय नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दा आंङो दा आंङो नोंथां बिथांजोंहाय बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो नागिरदों आरो सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिबा आं सावरायलांसै
औ औ
बर'फोरनि दोरोंङारि जानाय लोंनाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो जोंहा गोबां बर'फोरा जोंहा गोबां जानाय जानाय लोंनाय दंङ गोदोनिफ्रायनो जाब बोबाय थानाय बेफोरखौ जोंङो दोरोंङारि हिसाबै जोंङो दासिमबो जाबाय थायो दासिमबो जानाय खौहाय जोंङो नुनो मोनो आरो बेफोर जानाय लोंनायफ्रानो जाबाय बेफोर ओंख्रिफोरानो जादों जोंना सबाय सबाय साम' अनलाजों दाउजों बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव दंबावो नारजि अमा बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दानिया आंङो नारजि अमा संनायनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै नारजि नारजिखौहाय जोंङो माबायदि बानायो होनब्ला जोंङो गिबियावनो जोंङो नारजिखौ फाथोखौ फोनानै लाग्रोयो बे फाथोआहाय जेब्ला जोंहा रायो अब्ला जोंङो फाथोनि बिलाइफोरखौहाय जोंङो खानानै फोराननानै दोननाय जायो आरो बे फोराननानै दोननाय बिलाइखौनो जोंङो जेब्ला ओंख्रि जानो ओंख्रि जानो नागिरो अब्ला जोंङो बे फोराननानै दोननाय फाथो बिलाइखौहाय जोंङो जानायनि सिगां सोरबा सोरबा सानसे सिगां नंङाब्ला सोरबा जानाय संनायनि दसे सिगां हालागै जों खारै होनानैहाय जोऔङो सोमहाबनानै दोनग्रोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंङो जेब्ला संनोसै होनब्ला बेखौहाय जोंङो मोजांङै सुनानै बबेबा मोनसे दो एबा सारायफोरावहाय जोंङो गोबाव सम रुनानै दोनो जायो आरो खारै होनानै बिनि उनाव जेब्ला जेब्ला जों नारजियाहाय रुयो अब्ला जोंङो नारजिखौ थानानै सानानै दोखो दोखो खालामनानै जोंङो जे ओंख्रिजों संनो नागिरदों जे जेनेबा बा बेदरफोरजों संनो नागिरदों अब्ला जोंङो बेदरफोरखौ थाव संख्रि बानलु होनानै एवग्रोयो बिनि उनावहाय एवग्रोनानै बेदरा जेब्ला एवनानै मोजां जायो होनब्ला जोंङो बे सानानै लानाय नारजिखौहाय जोऔङो बे बेदरफोरावहाय हरनाय जायो आरो बेनि उनाव गोदो मोजां संख्रि बानलु नायनानै जोंङो बेखौहाय खांनाय जायो आरो बेनो जोंनि नार्जि ओंख्रिया नार्जिया जोंना गोखा जायो बेखौ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बेखौ जों दास बो गासैबो बर' सुबुंफोरानो जायो जों जोबोद गोथाव मोनो बे ओंख्रिखौहाय। दाथ' गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो बे ओंख्रिखौ जानाय नुनो मोनसै। बेफोरखौ जानायनि थाखायनो जोङो गोदो समफोरावहाय जोङो गुबुन हारिफोरजों नेवसि जायोमोन नासय जायोमोन जानला मोनला ओंख्रिफोरखौ जालाबायो होननानै नाथाय दा बिसोरो जोंनि जानायखौनो सोलोंनो हमदों आरो दानि आथिखाल मुगायावहाय दानिया आरोबाव जोंहा अनला ओंख्रि अनलाजो अनलाजों दाउजों संगोन जेनेबा जोङो अनलाखौहाय संनो थाखाय जों गिबियावनो जोङो माइरंखौहाय सोमनानै लाग्रोनांगौ। जेब्ला माइरङाहाय एसे गुरै जायो होनब्ला अब्ला जोङो बेखौहाय गोदोनि समावथ' जोङो उवालाव देनाय जायोमोन आरो। बेखौहाय गेब्लेनानै गुन्दै खालामनो थाखाय नाथाय आथिखालावथ' जोंना गोबां ओ बायदि बायदि ओंखारबायना बिनि थाखायनो जोङो सोरबा सोरबा ग्रेन्डाराव होयो मेसिनजों जोङो देनानै ला लाबोयो बेबायदि खालामो आरो। अनला जानो थाखाय नाथाय गोदोहायथ' जोङो उवाल गायहेनजोंसो देयोमोन। बेबायदि दैखांनानै जोङो जोङो बेखौ बेदरजों जानोबा बेदरखौ जोङो गिबियावनो एव ग्रोनानै लानोसै बिनि उनावहाय जोङो एवग्रोनानै जोङो बेदरखौ एवखांनानै जोङो जेब्ला दै होनो दै होयो दैया ग्लोब ग्लोब गोदौ वो अब्ला जोङो नारजिखौहाय दैजों लगायनानै नङाबा नारजि गुन्दैखौहाय आखाइजों हरनाय जायो आरो। जै नार अ अनला ओंख्रिखौ हरनाय जायो आरो अन गुन्दैखौहाय। जेब्ला जों बे अन गुन्दैखौ हरो अब्लाहाय जोङो ओ खोस्लिजों एरबाय थानांगौ जायो थाद'नाय गैयि दसे सम एरबाय थानांगौ नङाब्ला जोंना अन गुन्दैयाहाय लाथा खानानै फिथर फिथर जानो नागिरो आरो बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो जोबोद गोथाव बे ओंख्रियाबो गोदोनिफ्रायनो आब बै आबौमोनहानो जानो फोरोंबोनाय जोंखौहाय बरफोरनि मोनसे ओ गोनांथार ओंख्रि। बियो जों बिनि थाखायनो बयजोंबो सिनायजायो बे ओंख्रिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो बयजों बयबो हारिजोंनो दा मिथिजासै आरो। दा गुबुन हारिफ्राबो बे ओंख्रिखौबो जानो हमो। जानो हमबाय दा बे ओंख्रिखौ लानानै जों जोंहा मोनसे बाथ्रा फावबो दं आरो बे बाथ खारियाव आगान थाया होननानै। बेनि ओंथियानो जाबाय अनला खारियाव आगान थाया मानि अनलाया दोलो दोलो जायो बेयावहाय जोङो माबा मोनसे जिरादजोंहाय जों माबा मोनसे मुवाजों जोङो बेयावहाय एरोब्लाबो दांब्लाबो बेवहाय जेबो आगान थाया बियो स्लिमैनो जानानै थाफिनो। बेनिखायनो जोङो बे बाथ्रा भावखौहाय बाहायनाय जादों बे बाथ्रा भावनि ओंथियानो जादों माबा मोनसे जोंहा बाथ्रा जेबो ओंथि गैयि बाथ्राफोर खौ जानला मोनला बुंलाबायोब्ला बे ओ बे बाथ्रानि ओंथिया जेबो जोंहा थाया। बेखायनो जोङो बे बाथ्रा भावखौहाय बाहायनाय जायो आरो जेरै अनलायाव अनला खारियाव आगान थाया बेबायदिनो जानला मोनला बाथ्राफोरा जेबो ओंथि थाया जेबो माबा थाया बेखौहाय जोङो फोरमायनाय जायो आरो। दानिया जोंहा ओ सबाइजों सामजों संनाय जोङो सबाइजों सामजोङाबो जोंहा गोदोनि फ्रायनो जाबोबाय थानाय बेयो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जोङो सबाइजों सामजों संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो साम'खौ जोङो नागिरनानै लायग्रोनांगोन दैनिफ्राय जोङो दैनिफ्राय खननानै लायनानै साम' खौ दसे दैयावहाय जोङो सोमहाबनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो साम'नि बे बिगुरखौहाय साम'नि खर'आ मोनसे बिगुर बायदि थायो जोङो बेखौहाय जोङो गारनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव खर' खर' बायदिसिना बिदिखौहाय जोङो एसे दानस'नानै लायो बेनिफ्राय जोङो दानस'नानै लाखांनायनि उनाव जोङो साम'खौ साफा खालामनो थाखाय बेखौहाय जोङो फुनानै लायो जोबोद मोजाङै बिनि उनावहाय जोङो सबायजों संनोबा जोङो सबायखौहाय एवनानै ओ बेखौहाय जोङो होुख्रेमनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो। सबायजों साम'जों ओंख्रिखौहाय जोङो संनाय जायो बेवहायबो जोङो खारैखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो गासैबो ओंख्रिखौहाय संनाय जायो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा बेनो आरो गोबां दंबावो बिनि सोमोन्दै आं उनाव बुंसिगोन दा आंङो बुंनाया दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथाङा माबाफोर सावरायनो गोसो दं नामा?
औ नोंथां आङो नाखौ लानानै जोंनि बर' हारियावहाय माबायदि ओ फोथायनाय दङ बा नाखौ जोंनिया माबायदि माने जोंनि जाग्रा खाजा हिसाबै बाहायो। बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे सावरायलांनो सानबाय दा ना सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंना नाखौ मानसिफोरा जोबोरैनो जानो मोजां मोनग्रा खाजा आ मानसिफोरा जेरै नाखौ खहाब होग्रा मुवा बादि जायो थिग बेबादि दि ना बेदर जाग्रा मानसिया गुबुननि मुवाखौ एसेबां गोथाव मोना आरो जेनेबा ना रोंजाबाय थाग्रा सुबुंफोराहाय गुबुन मैगं थाइगंफोरजों बा ना बेदर गैयालासे ओंखामफोरखौ ओरैनो जानो थावनाय मोना बिसोरो जेरैहाय जों फोरा नाफोरखौ बायदिसिना मैगंजों गोरोबनाय बायदि गोथावै संनानै जायो आरो रोंङोबो बिसोरो जोंना बर'फोराहाय ना बेदरखौ एंगार ना हायि जाग्रा मुवा मा खाजा हिसाबैसो साननानै लायो आरो जेरैहाय जोंना गोदोनिफ्राय ना मैहा थांनायफोरावबो बर'फोरा बा बिदिनो ना बेदर बायदिसिना जाग्राखा गोबां हाबा मावखांनानै ओ मावखांनायनि उनाव जों ना बेदर जों ओंखाम जानाय बेफोरबायदि जोंना गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनाव दों जोंनि एंगारनो हायै मोनसे खाजा बायदिसो आरो बेयो जेरैहाय बर'फोरा बयबो नाखौ जानो माने खहाब गोनां मोनो आरो जेरै बर' हारिया जोंना मै खारैजों ना ओंख्रि जायोब्ला लायनो खबनै बारा हाबो होननानै बुङो आरो आरो जों जोबोरैनो जानो जानो मोजां मोनखायो आरो उजायनि समावहाय ना खावनाखौ थालिर बिलाइयाव जुनानैबो मेनानै जायो आरो जेरैहाय ना गोरानखौ बर'फोरा मुजिहाब होग्रा गोथाव जाग्रा मुवा होननानैसो फोथायबावो जेरैहाय ना गोरानाथ' जोंनासे एसे मा होनो एसे मोन मोननाय बा मोनामनाय जों मोनो नाथाय मोनामनाय मोनोब्लाबो बे जोंनि एंगारहायै मोनसे खाजा बायदि बिसो नाथाय गुबुन हारि फोराहाय बेखौ मोनामनायनि थाखायनो खायसे खायसे हारिफोरा जेरै असमिया हारिफोर बुंनो थाङोब्ला बा बेंगलि हारिनि सुबुंफोराहाय मोनामनायनि थाखाय बेखौ जानो हायाबो मुगैनाय मोनो‌। नाथाय जोंनि बे मोनसे एंगार हायो खाजा बायदिसो जायखौ जों एवफ्राम एवफ्राम जा नायनि उनावबो बर'फोरा सामब्राम गुफुर, हाइजें, गंगार, धुनदि या पियास बायदि होनानै जोंना ओ बाथोन देबावनानैसो जोंना जाबावो आरो आरो जोंना बैसागनि जेथ दाननि दै जावरिनायावहाय बर' हिनजावफ्रा सानजि खामफ्रा खामफ्रा सिंखावरि आरो गांजेबाबो गुरनो थाङो आरो बे गुरनो थांनायावनो जोंनाहाय बे ना गुरनो थांनायनिबो जोंना मेथाइफोर खनो आरो जायफोर मेथाइखौ जोंङो खनोमोन नाथाय आथिखालाव एसेबां बेफोरबायदि मेथाइ खनलायनानै जोङो हरनायखौ नुनो मोनदिया दा बर'फोरा सिंखावरिखौ जोंना अनला खारैजों जानो मोजां मोनो आरो गांजेमाखौ बाथोन देनाबो जानो मोजां मोनो बिसोरो ना बुरजा मोनोब्ला फोराननानै खबायाव सोनानै दोनोमोन आरो नाफामबो स्राय देनानै औवा हासुंयावहाय सोनानै दोनोमोन आरो नाफामखौथ' जोङो बर' हारियाव बानायखायो आरो दा ना गोरानखौ मालदाङायाव जाबै जाबै थाव गु बै हालदै थास' बिसं होनानै ना दाबखा खालामोमोन आरो दा खामानि मुखुब गायनाय फुनाय समाव बे ना दाबखाखौनो ओंख्रि आरो बाथोनफोर जायोमोन आरो बर' हारियावहाय दाबो जानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे सबा ओ साम' खननायाबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे आसार बायदिसो होनना बुं नांगोन साम'खौ जोंना सबायजों आरो साम' लादायखौ मैथा बांगालजों संनानै जानो जोबो रैनो मोजां मोनो आरो जोंनि हारियावहाय दा बर'फोरा साम'खौ मेगन नि थाखाय गाहाम होननानैबो फोथायो बिनि थाखायबो जोंना साम'खौ जानाय जायो। लोगोजों लोगोसे जोंना खुसियाखौबो सुलिजों सुयो एबा बोरसिजोंबो बोनोमोनो आरो दाब बो बोनो बेखौहाय जेरै मैथ्रु खुसियाखौ एबा गोरानखौ जोंना सबायजों जायोब्ला जोबोद खहाबनाय मोनो बेफोरबायदिनो ना बे दर जानाय हुदाखौ गुबुन हारियाव एसेबां नुनो मोना बा दाथ' गोबां ओ गुबुन हारिफ्राबो जाग्रा जाबाय नाथाय जोंना गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया ना बेदरजोंनो जोंना जायै लोङै जिउ खुंबोग्राखा जेरै बर' हिनजावफोरा खाथि खालायावनो थानाय दैमा बिलोफोराव खांख्राइ खननो मोजां मोनो खुमब्राजों खांख्राय संना जायो एबा बाथोनबो जायो बेनि अनगायैबो गथ' जोनोम जागोदान समावबो ना बारलि फिथिख्रि आरो साम' खांख्राइ खौबो जाहो ओ माने बे मोनसे फोथायनाय आरोना गथ' जोनोम जागोदान समावहाय जों ना बारलि फिथिख्रि आरो साम' खांख्रायखौ जाहोआ आरो नाथाय रौ ना आरो बिख्लोखौ बोजों एवनानै जा एवनानै जाबाय थायोब्ला गथ' मोनो होननानै जोंना बर'हा हारियावहाय फोथायनाय दङ आरो दा दुदालि मैगंजों जोंना ना बेंसि आरो ना सिंगि बेफोरखौ संनानै जायोब्ला लायनो गथ' गोरलै गोनां बिमाया मोदोम सोरायो ओमफ्राय मोसौ उदै दुनाय बेरामावहाय ना गाङा थे थेफाखौ जाहोनाय जायो आरो लोगोसेनो ना दुसुमैखौबो जोंना मोदोम दुनायाव जा हैयो आरो लोगोसे दैमा दैमा सेर सेर नाथुर हयो बर' हिनजावफोराहाय बिदिनो जोंना जिउखौ खुंबोयो आथिखालाव दाना बेफोरबायदि ना गुरनानै जानायखौ जोङो एसे खम नुनो मोनबाय नाथाय बियो जोंनि मोनसे गोदोनि फाय सोलिबाय थानाय बा गोदोआव सोलिनाय मोनसे जिउ खांनायनि मोनसे राहा बायदिमोन जे रैहाय बिदिनो ना गुरनानैबो जायोमोन आरो बे